हेलौ। हेलौ। खोनादोंना आब'आ अ खोनादोंना आब'औ आब' अ आङो नै बाक्सानि बाक्सानिफ्राय हर खोनादों खोनादों आब' खोनाबाय। आङो बाक्सानिफ्राय हरनाय जादों हा।
नंगौ नंगौ।
दिनै नैबे समाव। आं माने जोंनि बर'नि जिखिनि फोरबो जोंनि बर'नि। फोरबोफोरनि बागै आङो नों नोंथां जों रायज्लायनो सान सानदों आरो दा फोरबो होनना बुङोब्ला जोंहा गोबां फोरबो दङ। बैसागो दों मागो दों काति बि काति कागासा दङ। नङा होमबा बेबायदिनो गोबां फोरबो दं आं दा बेनि मादाव मोन बे फोरबोखौ सायखदों बेनो जाहैबाय मागो दा मागोनि बागै आङो सावरायनो सानदों आरो मागो जि फोरबोनि बागै दा मागो फोरबो होनोब्ला जिहेथु जों ओ जिहेथु जों बर' मानसि। फोर गोदोनि। ओखायनो आबादजों सोमोन्दो थानाय मोनसे हारि आबादजोंनो मावनानै गावनि जिउ खौ गावनि फिसा फिसौखौ खुंलांनाय। गावनि फिसा फिसौखौ सिकुलाव फरायसा सालियाव फरायहोनाय बेबायदि मोनसे नोङा होमबा दा बर'फोरा जिहेथु आबादजोंनो मावनानै जाग्रा लाइ-लथ थर खदाल सिखाजोंनो अरायबो जिउ थांहोग्रा। बेनि थाखायनो बर'फोरा जेत जिथु आबाद मावनानै फसलखौ दिखांखांनायनि उनाव जि गावनि दुखु दाहा बा जिखिनि आबाद मावनायाव मोननाय खस्थ। बेफोरखौ बावहोनो थाखाय जि मोन से मागो फेस्टिभेल मागो फोरबो बेखौ खुङो होननानै आं फोथायो आर बे बे मागो फोरोखौ माग दाननि से खालानिफ्राय फुंनाय जायो होननानै आङो मिथिगौ नङा होमबा दा मागोनि से खालाराव ओ मागोनि से खालाराव जेहेतु मानेब फुङाव सिखारनानै रावबो नुयैयावनो माने दुगैनायनि मोनसे हान्थिबो दं जोंनि बर'फोरनाव। हो नों दुगैनायखौ जुदि सोरबा नुयोब्ला नों माने दावखा जायो होनो आरो बेबै दिहोननानै फोथायो आरो दा बेखिनि थाबाय बाय दुगैखांनायनि उनाव पेलागुरस आवयो हो बे पेलागुरखौ ओरैबाय दि बानायनाय जायो माने एजे जोंनि माबायाव माइ हाखांबाय नालाय फोथाराव जोंनिया नारा थायो बे नारा बा जिगाबफोरखौ जोङो जाबनानै हो औया खुन्थिया गायनानै जोङो बेनि गेजेर गेजेर जिगाबखौ जाबो बेनि उनाव बेखौ पेलागुरनि मं होनाय जायो आरो दा बे बेलागुराव जोङो दुगैखांनानै फुङाव जिहेतु गोजां बो सोर जायो नालाय माख गु समाव जोङो फुङाव दुगैखांनानै गोजांनाय ह होखारनो थाखाय बे भेलाउरखौ सायो आरो बे भेलागुराव मा खालामो फेलागुरखौ स आवनायनि सिगां फिथा सौराय बावउग्रोन नाय जायो आरो। फिथा फिथा सौराइ बावउग्रोनाय जायो ओमफाय बेलागुर खौ जोङो अर सावनो होबाय अर सावोब्ला जिहेतु बेयाव औवाबो होयो नालाय बे औवाया बेरो आरो थाव-थाव थौ-थौ आरो बेखौ सावनाय समाव नैबे बि मोनसे मेथाइबो खनो माने खम बेलागुर मोसानाय बिगुर हफफा हफफि हौवा बेबायदि आरोना आब' दा बेखिनि ओमफ्राय बेनि उनाव जाबाय ओरै मा होनो फिथा मागो होनोब्ला थ' फिथा बैसागो बाव मोसायोमोन मोसानाय बेनि उनाव ओम बा गामि गामि थांना मोसायोमोन खिन्थु मागो फोरबोआव मोसानाय जाया आरो। मागो फोरबोआव गासैनिबो बर' न'खराव फिथा सावो। गुबुन गुबुन रोखोमनि फिथा सावो जेरै थावनि फिथा थाबाय, एन्थाब फिथा थाबाय फिथा लावदुम थाबाय, लारु थाबाय बेबायदि बयनिबो न'खर न'खर फिथा सावनाय जायो आरो आरो बेखौ गामिनिफोरा नसुंसे फोरा बेनाव बे थांनानै जालाय लायनाय जायो आरो। लोंनाय साहा लोंनाय जायो, फिथा जानाय जायो बेबायदिनो मोनसे बे बिराद मोजां मोनसे एयाव आबहावा थासारि सोमजियो आरो आ ओमफ्राय आं दहाय मोनसे बाथ्रा मख'नो बावदों से खालार खालि जि मागोयावबो गिदिर फोरखौ मान बावनाय आरो उन्दैफोरनो जि बोर सारसिनाय बे मोनसे जि खान्थि। जोंनि बर'फोरनाव दङ दुगैखांनायनि उनाव भेलागुर सावखांनायनि उनाव फुंङाव जुदि न'आव बिबु फोरदोंबा बिमाय फादोंबा सोरबा गेदेर दोंब्ला बेनो गामसा होनानै बा आर'नाइ होनानै बे खौ खुलुमो गुगुरुबनो। आरो बेनि उल्थायै गिदिरफोराबो उनदैनो माने बोर सारस्रियो आरो दा बेबायदि मोनसे थासारि जों जोंनिजों मागोखौ खुंनाय जायो। दा आब मोननिजों माबायदि‌ खु खुङो मागोखौ आं बेखौ मिथि नो लुबैदों नैबे समाव।
औ औ दा मागो होननानै बुङोब्लाथ' मिथिखाबाय जोङो माग मासनि ओ एसे खालारावनो जों मागोखौ खुंनाय जायो बा जानुवारिनि सैद' फनन्द्र'। जिब्रै जिबा बिदि खालामफ्राय जों खुंनायखौ जों नुनो मोनो। दा जिब्रै जिब्रै थारिख मा जायो ओ बेयावहाय मा बेलागुर न' लुनाय जाया। जायो नङा होनब्ला दा ओ बे समाव फोथारा खालि जायो मानो होनबा स गासैहाबो आबाद खौ दिखांना लाबोखाङो नवाव बे समाव नारा थायो नङा होनब्ला। बै नाराखौ हायो सब बो लोग गो नांनानै गामिनि गासै गथ'फ्राबो जाय जायहा मारे बेलागुर जागोन बिसोरो लोगो जानानै बिसोरो मा नाराखौ हायो नाराखौ हानानै बे नाराजो जोंनो दुब्लि बारियाव बिसोरो न' बानायना लायो नङा होनब्ला। दा न' बालाय ना लानानै बिदिनो गासैहाबबो फैसा खांलायनानै गावजों गाव फैसा खांलायनानै ओ बिदिनो हरावहाय जों औ लावखार ओंखाम बा बेलागुव जानाय जों नुनो मोनो दा बेयावनो फंसे बाथ थ्राखौ आं बुंनो सानो जे बै बेलागुर जानाय हरावहाय मने खावनाय मोनसे नेमखानथि दङ नङा होनब्ला? खावनाय औ। गुबुननि बे समाव गोबां मानसिया आलु खेथि खालामो आलु गायो बा आलु खावनानै माने आलु रुनाय जानायखौ जोङो माने खोनानो मोनो आरो बा ओ नुबोदों आरो ओम दा बिदिनो खावनानै जायो दा बिदिनो नङा नङा आलु आलु बै आलुवा
औ औ
नर्मेल आलुवा बेखौ आरो थासुमलि औ नर्मेल आलु गाया होमबा बे समाव। ओ गासैहाबो बारि बारि गायदा लायोना आलु। बे आलुखौ खावनानै माने रुनानै जानायखौ हराव माने खोनाबोदों आरो बा नुबोदों आरो। दा दिनो ओ जायफ्रा माने बेलागुर जागोन बिसोरो बे न'आवनो हरसे थायो आरो बिदिनो रंजा बाजा खालामनानै बिसोर बेयावनो हरसे थानानै बिसोरो मा ओ सान ओंखारैनि सिगाङावनो बिसोरो दुगैनानै बेलागुरखौ सावनाय सावो आरो। दा दुगै सान ओंखारनायनि उनाव जुदि सिखारनानै बेलागुरखौ सावोब्ला दुगैयोब्ला माने दाउखा जायो होननानै मोनसे फोथायनाय दङ आरो। बिनिखायनो माने जेसेबां हागौ जाय बेलागुर जादों बिसोरो माने फुङावनो सिखारनानै बिसोर दुगैयै लोबै बेलागुरखौ सावो आरो। दा बेलागुरखौ सावखांनायनि उनाव बे मागोर मागो दिनावहाय माने मागो समावहाय ओ फिथा सौराय देनाया थारानो नंगौ खिनथु नोंथाङा बुंदोंमोन जे फिथा लावदुम सावनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन नङा होनब्ला। दा गोदो गोदाय मा बद मासाव जोंङो फिथा लावदुमखौ सावनायखौ जों नुनो मोनामोन मानो होमब्ला ओ जुदि फिथा लावदुम जायोब्ला मोसौनियावहाय दुमालु जायो होननानै फोथायनाय मोनसे बाथ्रा दंमोन औ दा बेनिखायनो माने मा फिथा लावदुम खौ बारा सावनायखौ जों नुनो मोना आथिखालाव जानो हागौ जायगा लायै जायगा बा ओनसोल लायै ओनसो सोल सावनायखौ जों नुनो मोनदों। खिनथु ओ गोदो गोदाय मा मोसौनियाव बे बेमारा जायो होननानै फिथा लाव खौ सावनाय जायामोन आरो औ। आ दा बिदिनो होनो गामिनि गथ' गथायाइफोरा मा खालामोमोन ओ बिदिनो बेलागुर जाखांनायनि उनाव साव खांनायनि उनाव दुगैखां लोखां जाखांनायनि उनाव माने ओ न' न' हाबनानै फि था सौराइ मागिनानै जानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो। फिथा सौराइ मागैयानो जायोमोन बिसोरो दा आथिखालाव नाथाय जों बैफोरबायदि माखासे ओ खान्थिफोरखौ जों गोमालांनायखौ नुनो मोन्दों आरो। दा जोंनि ओनसोल बा खाथि खालानि ओनसोलावनो आं नुनो मोनदों जे गोबां गथ' गथाय आजिखालि दंङ अब्लाबो माने बैमागोद दिनावहाय ज' ज' बेलागुर जालायनाय बे जोंङो खमायबोनाय खौ जों नुनो मोनदों। लोगोसे बिदिनो नखर-नखर थांनानै फिथा सौराइ मागिनानै जानायखौबो जों नुुनोनो मोनलिया खनो होननानै बुंनांगो आरो गोदोनि दिनाव बो गाजा गोमजायै बयबो ज' ज' मागो फोरबो होन फोरबो हिसाबै मानियोमोन दिहेत थु फोरबो होनोब्ला थाय गासिबो रंजा खुसि ज-ज'ज' बैनि नखर बैनि नखर थांनानै माने दालायोमोन लोंलायोमोन ना थाय आथिखालाव मा नुयो बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनलिया माने जे न'आव सावदों औ न'आव सावदों न'आवनो जागोन बा सोरनिबा न थांनानै आं जाहैगोन बा जों लोगो जानानै जों बै नख खर बैनि नखर गिदिंगोन बेफोर नेम खान्थिखौ जों माने गैलियाखौनो होननानै बुंनो हायो आरो अबेबा गामि बा ओनसोलाव दंब्ला आं बेखौ बुंनो थांङा मानो होनोमबा आं जायखौ नुद दों माने बेवहाय बेफोरखौ गोबां खमायबोनायखौ नुबो बाय आरो बा गैलाखौनो होननानै आं बुंनो सानो आरो औ औ
खिनि ज ज ज जाय सावरि बादालि जालायनाय फिथा मागिनानै जालायनाय दा बेफोर लासै लासै गोमालांनो हमबाय बा खम जाबोबाय बि गुबै जाहोनफोरखौ आं बे खौनो सानो जिहेथु दा ओ मोनसे बिग बि गियानारि मुगा बे बिगियानयारि मुगाजों खारफानानै जोंनि जि जि नेमखान्थिफोर बेखौ जोंनि सुबुंफोरा बावलांगासिनो दं होननानै सानो दिनै जोंनि जिखिनि गथ गथाय बिसोरबो गावबागाव नआव मबाइलनि खेला गेलेनानै गावबा गाव जि सम बेयाव बिसोरो बेस्थ जानानै थायो आरो लोगोसे जे जिखिनि जोंनि जि मोनसे राजखान्थियारि दोहौ बै राजखान्थियारि दोहौफोरनिफ्रायबो जोंनि जि खौसेथि बे खौसेथि फोर एसे गावजों गाव आंगो सानलायनायफोरा एसे खम जाबोबाय होननानै आं सान्दों आरो ओ नोंथांनि बायदिब्ला बे मानो खम जादों आं नोंथांनिफ्रायबो मिथिनो लुबैदों
बे खम जानायनि जाहोन होननानै बुङोब्ला जाहोनाथ गोबां जाहोन थानो हागौ दा ओ जाहोन होननानै बुंदों जिहेथु आथि आथिखालिय माने सुबुंफोरा बेफोरखौ गोनां थि होननानै सानलिया माने माने मा आथिखालाव मा जाबाय गोदो जेरैबायदि गामियारि सुबुं नंङामोन होनब्ला? गामियारि सुबुंजों दे सावरि बाद दादि ज' ज' जाजाय जानाय बैनि न'आव थांनाय बनि न' थां गोबां गोरोबलायनायखौ जों नुनो मोनदोंमोन। नाथाय आथिखालाव मा जाबाय गावजों गाव गोरोबलायनाय खौ जों गोबां खमखौ नुनो मोनबोदों आरो जे होम थांनो नांङा न'आव थानानै लेखा फराय माने बायदि बायदि बाथ्रा आरो माने ओ दा बेखौ बुंनो थांङोब्ला ओ सोलोंनायनि बिथिंङावनो नाय फरायनाय फरायनांगौ माने फरायनाय खौ आथिखालाव माने गोबां इम्परटेन्ट होबोदों। जा जानो हागौ बेखौ जाहोनाव ओ नोंथांनि सिगांङाव फोरमायनो सानदों आरो। बिदिनो जाहैबाय सम समनि आंखाल सुंङांव
समनि आंखाल
हो सम मोना बा फि सम मोना बेफोरबायदिबो जानाय खौ जों नुनो मोनो जायनि जाहोनाव गुबुन न'खराव थांनो हांगोन नंङा होनब्ला दा जों
औ
दि सिनाखौ खोबनो मोजां मोन दा बर' गामियाव सावनाय नों बे अन गुन्दै सावनाय माने बेफो गोथाव मोलबा जानो फोरनि जाहोनाव बिसोरो जानो लुबैयाबो जानो हागौ बेफोर माने बां दान जों माने बुंनानै
माने गोबां ओ गोबां गोबां जाहोन थागोन आरो आब'नो ओ जियानो जादोंला आब' मोजां मोनबाय फ रायजलायनानै उनफोराव सम मोनोब्ला जों राय्लायबावगोन नंङा होमबा आब'? दे होमब ना दे दे